औ खोनादोंना नोंथां? औ नोंथाङा आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव आङो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां औ
हागोन ना नोंथाङा सावरायनो? दा आयदायानो जाहैबाय बर'फोरा बा बर' हारिया गोदो-गोदाय माबोरै रायजो जाबोआमोन आरो दा माबायदि रोखोमै रायजो जागासिनो दं, बिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन। दा नोंथाङा जागायजेननो आं जागायजेनगोन?
नोंथाङा जागायजेनदो नामा
औ आंनो जायागाजेग्रोसै ना? दा जोङो गुबै आयदायानो जोङो जाहैबाय बर' हारिया मा ओ बै समाव गोदो-गोदाय माबोरै रायजो जाबोदोंमोन बिनि सोमोन्दै सावरायगोन नालाय
औ नोंथां
बेखौ होननानै बुङोब्लाथ' जों गोदो-गोदायनि आबै- आबौ, आजै-आजौमोननि ओमफ्राय जोङो गोदोनि जुगाहाय दानि जुगनिफ्राय बिराद मोजांसिनमोन माने सना जुगमोन आरोना गोदोनि जुगा बिदि होननानै जों खोनानो मोन्दों आरोना। गोदोनि गोदोनि जुगाव गोदोनि जुग गोदो-गोदायनि रायजो जानाया दानिजों एसेबो गोरोबामोन आरोना गोरोब बा आरो मिलायामोन आरोना बिराद मोजाङै ओहो रायजो जाबोदोंमोन होननानै जों खोनाबोदों आरोना जेरै- गोदोनि समफोरावहाय ओ ज' ज' सावरि-बादालि जालायनाय
औ
ओ लावखारफोर ओ मोसौ गुमनाय, बेफोरबायदिनो सासे माहाजोननाव लावखारफ्रा न'खरसेयावनो ओम साथाम- साब्रै थायो मोन आरो रुवाथिफोर सानै गाहाम थायोमोन बेबायदि होननानै जोंनो खोन्थाबोदों आरोना आबौ-आबैमोनहा। बिब्दिनो ओ मानि थाखाय एफाबां जोंनो लावखार थायोमोन होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ बारि-बागानाबो ग्रोम ग्रोम खामोन नालाय बै समावहाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ
फ्राबो न'खरसेयावनो बिब्दिनो बाजिथा सेजौथा, सेजौ बाजिथा गाहाम बेबायदि था मैसो-मोसौ बेबायदि थायोमोननो आरोना। बिनि थाखायनो लावखारफोरखौ हारसिङैथ' एफाबां बुरजा मोसौ गुमनो हाया नालाय, गोब्राब जायो नालाय बिनि थाखाय ओंखायनो साब्रै-साबा बिदिनो सानै-साथाम बिदि लायोमोन आरोना दा बिब्दिनो लावखारफ्रा सानै-साथामजों बिदिनो ज' ज'यै मोसौ गुमहैलायो जेन'बा अबेबा दैसा सेराव हाग्रा बारियाव आ मोसौनो आदार जाहोनो थाखाय बिसोरो बिब्दिनो गांसो नागिरनांगौ जायो। बे समावहाय ओ लावखारफोरा अनेक मेथाइ रोजाबलायो गावनि अनजालिखौ गोसोखांनानै सिफुं दामो बिफां सायाव जिरायनानै बेबायदिनो जों खोनाबोनो मोन्दों आरोना आबै आबौमोननिफ्राय बिब्दिनो आरो गोदोनि जुगावहाय ओ हाग्राफोराबो जेराव दंजोबोमोन दंफां लाइफाङाबो मोजां रोखोमैनो बार मोनोमोन जों गोदोनिफ्राय माबायाव गोदोनि जुगावहाय माने एफाबां मानि दा थासारिया गरम जायोना दुंहाव दुंहाव जायोना साननि दुंथाइजों बेफोरबो गोदोनि समावहाय एसे खममोन आरो माना खममोननो माने बिफां लाइफाङा बुरजा दंमोन नालाय बे समावहाय बारा बिफां लाइफांखौ दानफायनाय जायामोन नालाय बिनि थाखाय थासारियाबो जोंनि आबहावायाबो जिदोमैनो थान्दायैनो थायोमोन आरो बेखौ जों खोनादों आरोना आरो इसे एसे जों नुनोबो मोनबोदों दों आरोना उन्दै समावहाय। ओ दाथ' साननानै नायोब्ला जोंनाव बिफां लाइफाङानो गैलिया बिफां लाइफांखौनो दानफायजोब बाय गरमाबो बारा जाबाय थानो थाखाय जोङो बिफां लाइफांनि साया नांगौ जायो। बिफां लाइफांनि बार नांगौ जायो बिनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ आदर खालामनांगौबा जोथोन खालामनांगौबा गायनानै लानांगौ आरोना बेबायदिनो गोदोनि जुगाव अनेक रोखोमै जेनेबा गोदोनि जुगनि रायजो जानायावहाय जेरै ओ माइफोरखौ जोङो दाथ' मेसिनजोंसो सौनानै माइरंखौ दिहुनो ना
नंगौ नोंथां नंगौ
जुगाव जेनेबा उवालजों देनानै जोङो उवालजों गायहेनजों देनानैसो माइरंखौहाय ओंखारहोनानै ओ माइगाबखौ सालिनानै जोङो गारनानै माइरंखौ जों संनानै जायोमोन आरोना बे समाव बेबायदि बिदि जोङो मोनथिबोदों। आरो बिनिफ्राय ओ गोदोनि जुगाव गोदोनि जुगनि रायजो जानाया बिब्दिनो ओ मैगं आबाद फोनायफोरावबो जेनेबा मैगंफोरखौहाय न'आवनो फोनानै लायो न'आवनो गायो खालि मा संख्रि थावफोरखौल' बायनानै जानांगौमोन जाहैबाय गासिबो जा दं न'आवनो गासिबो मावनानै मोनजोबखायोमोन संख्रि मा मैगं थाइगं मैगं माइरं बेफोरबायदिखौ गासैबो न'आवनो मावजोबखायो नालाय ओमफ्राय गोदोनि जुगफोराव गोदोनि जुगफोराव बिब्दिनो ओ देहा फाहामसालिबो गैयामोन नालाय खाथियाव। जेब्ला लोमजाब्ला साजाब्ला बिदिनो ओ जायगायावनो माखासे ओ न'आवनो बा जि गावनि एरिया ओनसोलावनो माखासे दंफांनि बिलाइफोर दंफांनि बिगुरफोर दं दंफांनि रोदाफोर बबेबा दंफांनि फिथाइफोर बेफोरबायदिजोंनो लोमजानाय साजानाय बेराम आजारफोरखौहाय देग्लिनानै बा उनग्लिनानै बा जाहोनानै फाहामो मोन जाहैबाय औ बेबायदियैनो अनेक आरो खोनाबावबोदों जोङो गोदोनि जुगावहाय ओ गोदोनि जुगावहाय जोंहा बयहाबो न'खर न'खर ओ जि हिसानसालि होनोना जायखौ जोङो दा जि दायो जि दायोमोन जि दायोमोन बायदि रोखोमनि आगर एरोमोन हाजो आगर बिब्दिनो। दाउरराय मोख्रेब ओ ओ बिदिनो। अनेक रोखोमनि बेसर बिबार। औ बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि बेगर आ-आगरबो एरोमोन जाहैबाय‌। ओमफाय दानि सुबुंफ्राथ' बेफोरनि बादै बारा मोनथिलिया आरो बाव गोमालांजोबबाय बेफोरखौ सोलोंनो रोंलिया आरो सोलों। खायफाबो सोलोंनोबो गोसो गैलि आरोना अनेक सोलायलांबाय दानि जुगावहाय दा बेफोरखौ जोङो। रैखा खालामनानै लाखिनांगोन आरोना।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों। खोनादों आंबो जेरै जोंना आंथ' नुबोआखै जेनेबा। आबै आबौमोनै समनि जाथाय जिहेथु आबैआ जोंना। थैनि सिगां खोन्थालांनाय जिथु बाथ्रा।
औ।
जेथ' जोंनि आबैमोनाबो मोनलांनाय माखासे जाथायफोरखौ। आंबो माखासे खोनादों आरो जिन्थु आबैमोन खोन्थानाय बायदिबा। माने आबैमोनाबो मोनाखै आरो जिहेथु जेनेबा जों। जेरै आबैमोनिफ्राय खोनाबाय। आबैमोनाबो गावसिोरनि आबैमोनिफ्राय खोनाबाय बेफोरबायदिनो खोनाबोनाय मोनसे बाथ्रा हिसाबै माने बे जिहेथु गोदोनि समाव मिल गैया।
औ।
दा-दानि जुगावथ' मिल दङ माइरंफोर सौनो माने सहस जाबाय।
औ।
गोदोनि समाव बिदिनो उवालजों देनाय समावनो माने। बिदिनो गोदो अख्रामा बिराद अख्राङा बिराद गाहायमोन होननाय खोनायो आरो।
औ।
माने बिदिनो उवाल देयै देयैनो बिदिनो जौलांबाय होननाय मोनसे बाथ्रा दं आरो मोनसे। गोदोनि समाव जिहेतु गोदोनि सम। बुङोब्लाथ' माने सिगांनि रायजो जानाय बुङोब्ला बिराद माने सना रायजो। नोंथाङा जेरै बुंदों नंगौ सना रायजो मानि थाखाय होनोबा। दानि दानि बायदि गावजों गाव एना एनि गैयामोन गोदो। गासिबो मिलायलायनानै थायोमोन माने। न'खर गंसेनि बायदि थायोमोन। सबबो गावजों गाव गोरोबलायनानै थायोमोन जिहेथु। जिहेतु जानाय मुवा जिरादफोराबो सोलाय सोल'। जेरै आबैमोन बुंनाय बायदिबा जेरै।
औ।
नोंसिनाव खुमब्रा दंबा जोंनाव जोगोनार दं। बा नों जेनेबा जोगोनार जानो लुुबैबाय नोंस्रा जेनेबा जोंहा। खुमब्रा जानो लुुबैबाय बिदि सोलायलायनानै। गोदोनि समाव बेफोरबायाददि सोलायलायनानै जानाय मुवाफोराबो सोलायलायनानै माने। मिलायलायनानै सोलियोमोन आथिखालाव आथिखालाव। थ' मे बेफोरबायदिया गैलिया दानि जुगावहाय ओ रांनि-रांनि जुग जाहैबाय
औ नोंथां औ।
रांनि जुग सिगांनि गोदोनि जुगाव जेरै नोंथाङा बुंदों माने लावखार सानै साथाम थायोमोन न'खरावहाय नंगौ आंथ' बेखौबो खोनाबोदों। जेरै सिगां गोदो--गोदो गोदायनि जुगावहाय हालौवनाय फ्रावबो मोसौजोंसो गोजामोन नङा होमबा ओमफ्राय मै मोसौ फिसियोमोन मैसौ फियोमोन। सोरनावबा-सोरनावबा बिसता खालाय पसिसता खालाय मोसौ थायो। बे माइ माने लावखार लाखियो। गोदोनि समाव हाफ्राबो गायनाय हाया बारामोन। आथिखालाव खमायलांबा एसे-एसे सोरहाबा-सोरहाबा खस्थ' खालामला बारा सोरबा सोरबाया खेथि माइफोरखौबो बारा गायला सिगांनि समावथ' बहुद माइ गायोमोन। माने माइजोंनो सोलियोमोन नालाय गोदो गोदोनि समाव आबै आबौमोननि समावहाय जेनबा दा मोसौ मेरला-मेरला लायोमोन दानि आथिखालावथ' मोसौफोरखौ बारा नुनो मोनला।
औ।
बिदिनो न'खर न'खरसेयाव सोरनाबा-सोरनाबा सोरनावाबाथ' मोसौआनो गैला।
औ।
गोदोनि समाव रुवाथिफोर मेरला थायो न'खर न'खरसेयावनो ज' थाजोबोमोन गोदोनि मानसिफ्रा। आथिखालाव जेरै जोंनिया हाबा जादों आलगा जादों। न'खरा फिसा-फिसा बायफ्लेलांगासिनो दङ।
औ नोंथा औ।
गोदोनि समाव एसेबांनो न'खराव सा माने मानसिफ्रा न'खरसेयावनो सोरहाबा-सोरहाबा बिस जन बार'जन फन्द्र'जन थायोमोन। आथिखालावथ' नोङो न'खरसेयाव सोरनाबा साब्रै साथाम सोरनाबा सानै ल' थायो।
औ नोंथां औ।
समावहाय बिदा फंबाय ज'-ज' जाजाय था थाबायोमोन। आथिखा खालाव बेफोरो खमायलांबाय आरो गैलिया खम नुनो मोनबाय। ओम नोंथांनि नोंथाङा जिहेथु गोदोनि जि गोदो जोंनि बर'फ्रा बोरै सोलियो बोरै रायजो जाबोदों बेखौ खोन्थानायनि थाखाय नोंथां नोंथांनिसिम बिराद गोजोननाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो बर'नि माख से गोदोनि रायजो जानायनि सोमोन्दै नोंथां नोंथाङा जे आंनो फोरमाय बिनि थाखायबो आङो जोबोद साबायखर बावहरबाय आरो ना नोंथां जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनिफ्राय बेफोरबायदि माखासे ओ बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै आरोना नोंथां औ। दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां औ। औ औ औ। दलायसै दे गोजोन्थों नोंथां दे औ दे।